द
उ
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
अ नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां
अ होमबा जोङो दायो आङो नोंथांजोंहाय माखासे दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो ना। ओ नोंथाङनाथ' दावबायफेरबाय जाखानांगौ नङा होमबा? औ दा बे दावबायनायनि सोमोन्दै आं नोंथांजो फंनैसो सावरायगोन आरो दावबायनाय होननानै बुङोबा जोंहा मा जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय मा गुबुन दाबसे जायगासिम मा दावबायहैनायखौनो जोंहा मा जायगा बेरायनायनि दावबायनाय होनो नङा होमबा? माने जोङो दावबायनाया गोबां रोखोमनि जाहैनो हायो जेरै सोलोंथायारि दावबायनाय बा जायगा नायगिदिंनाय दावबायनाय बेबायदि थायो आरो। दा सोलोंथायारि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला माने ओ बेवहाय गासिबो फरायसा फोरोंगिरि ज' लोगो जानानै बा लोगो नांनानैबा मोनसे जायगायावहाय माखासे फराय ओ सोलोंथायारि दावबायनायाव बांसिन मा माखासे बायखोन्दा गोजाम बायखोन्दानि नेरसोनफोरनि सोमोन्दै नायबिजिरनो थांनाय बिनि सोमोन्दै दावबायनाय जायो आरो दा बेबायदिनो जोङो जेनेबा बहाबा गोदो गोदायनि माखासे ओ जागानिफोरनि माखासे बायखोन्दा नेरसोन बा गोबां बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोरा लुनानै गालांनाय माखासे अन्थाइनि ओ मन्दिरफोर बा गोबां बायखोन्दानि आसोनफोर थायोना बेफोरखौ नायहैनाय आरोबा बेफोरनि सोमोन्दै नायबिजिर संहैनाय बेखौनो मा होनो सोलोंथाइानो दावबायनाय होनना बुङो। बे दावबायनो थाखाय जोंहा मा नांगोन सिगाङावनो ओ जोङो माजों थांनो जोङो बेखौ थि खालामनानै लानांगोन एसे गोजान जायगायाव थाङोब्ला जों मा ओ बिदिनो ट्रेन फोरजों जोङो दावबायनो हायो ट्रेनजों दावबायनो थाखायबो ज जोङो मा खालामनांगोन सिगाङाव टिकेटखौ जोङो दाननानै लाग्रोखानांगोन से ओ से दानसो सिगां जोङो दावबायहैयोब्ला बा ओ बिदिनो जिबा साननि सिगांफोर बेदि ओ टिकेटफोरखौ जोङो बुक खालामनानै लाखानांगोन आरो जसिबां बुरजा थाङो बिदिनो बेहाय दसजन फन्द्र जन बेफोरबायदि थाङोब्लाबो टिकेटफोर दाननानै लाखानांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो टिकेटखौ दाननानै लाखांब्लासो ओ नांगौ रोखोमनि मोजांसिनफोरखौ मोननांगोन जिरायनो थाखाय बेबायदि आरो। दा जोङो आरोबाव बेनिफ्रायजानसिन जायगायाव थाङोब्ला मा एर' ल्फेन फोरजों जोङो दावबायहैनो हायो आरो। दा बेनो दावबायनायनि सिगां जोङो मा खालामनांगोन सांग्रां जाज्रोनांगौआ टिकेटखौ जोङो दाननानै लाखानांगोन आरो सिगांग्रो बेनिफ्रायसो जों बे टिकेटखौ लानानै दावबायायो दा जोंहा बेबायदि माखासे सोलोंथायारि दावबायनायनिफ्राय गोबां सोलोंनो हायो जेरै माखासे ओ बेबायदि गोजाम बायखोनदों नेरसोनफोरखौ नायनानै माखासे जोङो गोसोआव थुलुंगाखांनाय बा माखासे ओ बै ओ थाखोआव फरायनाय मोनो नाय सोलोंथाइजों जोङो बेखौ नुनानै आरो साबसिन सोलोंनो हानाय बेबायदि आरो गोसोआव थानो हानाय बुजिसनो हानाय बेबायदि माखासे गियानखौ जों मोननो हायो आरो आरो बै जायगानि माखासे थागिबि सुबुंफोरनि ओ थानाय जानाय लोंनाय बेफोर मा बिसोरो माबायदि थायो माबायदि गानो जोम मोनो बेफोरनि‌ सोमोन्दै मोनथिनो हायो आरो बेनो मोनसे दावबायनायनि गुबै माखासे ओ गोजोननाय एबा माबा ओ रंजानाय लानो हानाया बेनो आरो आरो दा जोङो दावबायोब्ला जायगा दावबायोब्ला ट्रेनजों थाङोब्ला जोङो गोबां माखासे सिनारिफोरखौ नुलाङो जेरै रेल लामानि साखाथि फाखाथि गोबां बिफां लाइफां सारि सारि आबाद बारि बेफोरबायदि गोबां नुलाङो हाजोफोर बेफोरखौ दा बेफोरजों जोंनि गोसोआ माखासे टबफं पस रंजाखांनाय बेबायदि मोनो आरो दा जोंहा बेबायदि जायगा दावबायोब्ला गोदान जायगाखौ नुनायजों लोगोसे बै जायगानि माखासे गोजोन बारहावा बा आबहावाखौ मोननानै मा ओ माखासे गोसोआव रंजाखांनाय मोनो आरो बेजोंनो जोंहा मा माखासे जों मेलेमारि बिथिङा गोख्रों जाबोयो आरो बेफोरबायदि मोनसे बेनिखायनो जों माब्ला माबा नैबा सम सम दावबायनोबो गोनां आरो आरो उन्दै गथ'फोरखौथ' जोङो बेबायदि माखासे गोबां ओ बर'फोरनि ब खान्दा नेरसोनफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होयोब्ला दिन्थिहैयोब्ला साबसिन बिसोरो बुजिनो हायो आरो आरोबाव जोंहा बेबायदिनो माखासे जायगा नायागदिनाय जेरै- जोंहा बे आसामावनो गोबां जेरै ओ माहारियारि हाग्रामाफोर दङ' जेरै मानास काजिरंङा ओ रायमनाफोर बेफोरबायदि गोबां दङ' नंङा होमबा साखाथियावनो बेफोरावबो जोंहा दावबायनानै माखासे जोंङो मोनथियैफोरखौ जोंङो मोनथिनानै लानो हायो। जेरै जोंङो काजिरङा थांङोब्ला जोंहा मा माखासे बेसेन गोसा ओ जिब जुनारफोर जेरै गं थसेयारि गान्दा बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनगोन दा जोंङो जेन'बा बेफोराव मा मा जिब जुनार दं मैदेर नुनो मोनगोन ओ बिदिनो दउराइ मैफोर बेफोरखौ जोंङो नुनो मोनगोन आरो जों जेरै पिकचाराव नुदों बा जोंङो सावगारियाव जोंङो नुदों बेनिफ्राय जोंङो मोगथां महराव नुसिनोब्ला जों बांसिन रंजानायखौ लानो मोनो आरो बै जायगानि माखासे हाग्रामा ओनसोलनि गोजोन बारहावाया जोंनि देहायाव जोंनो मोनोब्ला जोंहा बांसिन रंजानाय एबा गोजोननायखौ मोननो हायो नंङा होमबा बेबायदि बेनिखायनो जोंङो बै माखासे हाग्रामा ओनसोलफोरावबो जोंङो दावबायनानै गोजोननायखौ लानो हायो। आरो बै हाग्रामायाव जोंहा मा मा ओ जिब जुनारखौ मोननो हायो बेफोरखौ मिन्थिनो मोनो आरो जेरै जोंहा ओ क'क्राझाराव दंङ जेरै रायमना हायुंङारि मा होनो हाग्रामा बेफोराव जों मा माखासे सनाथि गाबनि मोख्रा बेफोरखौ जोंङो मोननो थांङो सिखिरि बेफोरखौ जोंङो मोननो थांङो नुनो थांङो मैदेर बेफोरखौ नुनो थांङो दा बेफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआ रंजा खांनाय मोनोना मोना मोनोना बेखायनो मा दावबायनाय जायगा दावबायनायाबो जोबोद गोनां आरो दा आंनि बुंनांगौआ नोंथांसिम एसेनोसै नोंथांङा माबाफोर फोरमायनो सानदों
औ नोंथां औ नोंथां मा होनो जोंना मा होनो जोंनि मा होनो सानफ्रोमबोनि जिउआव माखासे औवानि बाहायनाय एबा गोनांथिनि सोमोन्दै एसे फोबावलायसै आरो ना नोंथां जागोन ना नों जोंना मा होनो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना औवानि बाहायनाया मा होनो जोंनि जिउआव मा होनो सोलिबोगासिनो दङ' नंङा होमबा नोंथां बे जोंनि बि मा एंगारनो हायि मा होनो बिफां आरोना बे औवाया मा होनो जोंना सिगां नों सम मा खालामो सिगाङाव दाबो जोंना मा खालामो न'फोर लुनाय जोंना मा होनो खुन्थिया गायनाय ओमफाय इन्जुर दुमनाय ओमफाय न'खराव मा होनो खेरायखानाय बेफोरबायदि खामानियाव जोंना मा बाहायो आरोना जोंना थाग्रा फुलिफोरनि थाखाय आरो जोंना मा संनाय खावनायाव बाहायनाय आगजुफोर जेरै मा होनो
खादा सागं ओमफाय खादेवफोर ओंखाम एरखावनो ओमफाय सागं जोंहा मा होनो ओंख्रिफोर मा होनो साग्लिनो बाहायनाय जायो नंङा होमबा नोंथां आरो जोंहा मा होनो सानफ्रामबो मैगंखोनो बाहायनाय जायो नंङा होमबा बेफोरनि अनगायैबो जोंङो माइरं सालिनो थाखाय जोंना मा नांगौ जायो संग्राय सान्द्रि बेफोरखौबो जों मा खालामो औवानिफ्रायनो हेबो नङा होमबा जोंनिया आरो जोंना मा होनो बेनि अनगायैबो जोंना माखासे मा होनो गोबां मा होनो दानि नुनायाव बाहायनाय जेरै गनसि बालेब ओमफ्राय मा होनो गरखा गदानि इफोरखौ मोनो नंङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जों मा औवानिफ्रायनो एसे बानायना लानांगौ आरो ना बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा माखासे मा होनो जोंना ना हमनायाव बाहायनाय आइजो आगजुफोरखौ बाहायनाय जायो आरो ना जेरै सेन, जेखाइ, खबाय, ओमफ्राय बेफोर अनगायैबो फल', खखा, बेफोरजों मा बेफोरखौ हेबनानै फाननानै आरो ना होनो न बे नों ना हमनानै जोंना मा गोबां सुबुंफोरा मा होनो बुखुङो आरोना जोंनिया। आरो जोंना मा होनो औवानि बेसादफोर हेबनानैबो जोंना मा? गोबां सुबुंफोरा बेफोरखौ फाननानै जोंनाय खुङो आरोना। बेफोरनि अनगायैबो जोंनिया मा? जोंहा जेरै मा होनो न'खर लुनाय बिल्डिंफोर लुयो जोंना थालाय होनायफोराव मा? जोंना गिबियावनो मा एसे सुंथा सुंथा होनांगौ जायो नङा होमबा थालाय होनायनि ज ओ नङा। औवाखौ बाहायनाय जायो आरोना बेनि अनगायैबो जोङो मा होनो जों माखासे आबादफोर मावो। ब्ला जोंनिया मा होनो? आबादफोरखौ जोङो जिब जुनार दा दानिखौ जो रैखा मोननो थाखाय जोंना सोरगिदिं बेरा होनाय जायो आरो जोंना आबादावल' नङा जोंना जेनेबा बांद्राय मा होनो? बे जोंना दानि मुगानि मा होनो? सिमेन्ट अन्थाइ बला बेफोरथ' मा होनो गोबां दाम गोसा नङा होमबा बेफोरखौ मा होनो जायफोरा मा खरसा खालामनो हाया बेफोरनि थाखाय बेफोरबायदि सख जों नामा? जोंना न'नि सोरगिदिं मा होनो बेफोरजों बेरा होनानै लायो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना मा होनो बे औवा फ्राय जोंना मा खालामो जोंना मा होनो जोंनि हागो सिखानायफोरखौबो जोंना दै जिंफ्राव गायनानै दोनबा जोंना एसे मा होनो होबथानो हायो आरोना आरो जोंना बेनि अनगायैबो गोबां मा होनो? हौवानि बाहायथि दं आरोना जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंना मा होनो जेरै आबादाव जेनेबा माखासे मानसि बिफांफोराव जों मा रोनांगौ जायो जोंना खें बेफोरखौ मान होनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? जोंना मानो होनबा जोंना माखासे मैगनथाइं फिथाइ सामथाइफोर जोंना हाबायाव थाबाय थायोब मोजां मोजाया आरो जोंना सेवलाङो जेरै जोगोनार, खुमब्रा, खांख्रिल' फिथाइ फथाय होनाय आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना गोबां मा होनो माखासे मा होन लाग्रा हारिनि बिफांफोरखौ जों मा औवानि थिं होनानैसो मा होनो बेफोराव मान होनानै मान होनाय जायो आरोना। आरो बेनि अनगायैबो जोंना माहोनो? जेरै दैम'फोराव जोंना गासिबो मा होनो जोंना बे मिसिन माबानि ब्रिजफोर जाजोबनो हायाखैना सोरखारफ्राव अबावबा लुजोबनो हायो जोंना मा खालामो? गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा जोंनिया मा औवानि गोलाव गोलाव मा होनो दालांबा सायखंफोर हेबनानै मा खालामो जोंना? माखासे फिसा फिसा उदैफोरखौ जों मा बारनो हायो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंना मा होनो बेनि अनगायैबो जोंना मा खालामो? माखासे मा होनो? खायसे सुबुंफोर जेनेबा साख्रि बाख्रि गैयै जोंनि माखासे सुबुंफोरा जेनेबा जेरै खादा, सानद्रि जेखाय, खबाइ हेबनानै फाननानैबो जोंनाामा गोबां मा होनो? जोंना बे माखासे जायफोरा मा होनो? आखाइनि हाबायाव आखा फाखा बे अमानि आइजेंफोर हेबनायाव बिसोरो मा? बेफोरखौ फाननानै जोंङो जिउ खुंगासिनो दं आरोना दा बेफोरनि अनगायैबो जोङो जेरै मा होनो? मानसि थैनायफोरावबो जोंना मा नांगौ जायो जोंना जेरै दारहाबो नांगौ जायो औवानि आरो औवानि मा होनो? बाननानै लानो थाखायबो जोंना मा औवाजों जोंना मोनसे माबाखौ बानायनाय जायो। आरो ना जेरै मानसिफोरखौ जै मानसिखौ जेरै मा होनो बनानै लांनो हागोन बेबायदि मोन जोंहा बानाय जायो बेनि अनगायैबो जोंहा मा होनो? जायफोर ना न'खराव जेनेबा ओंखामफोर सङो जेनेबा इन्दिनबा ओइस पि गेसफोर गैयाबा बेफोरखौ मा होनो खरसा खालामनो हायै मानसिफ्रा मा खालामो जोंना बे औवानि गनफोरजोंबो ओंखाम सोरबो सङो नङा होमबा नोंथां?
औ।
होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां? जाबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
बिथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।